खुलुमबाय नोंथां? अ नोंथाङा नोंथांनि ओ फन खालामनायनि जाहोनखौ बुंनो हागोन नोंथां।
औ हागोन दे मानो होनबा जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन ना?
औ नोंथां मा टपिकनि सायाव?
जों माने माथफिक होनबा जोङो बर'नि खेराइनि सोमोन्दै सावरायनो। हागोनदा नोंथाङा सावरायनो अ अ अ दा बिदिब्ला जागायनोसै नामा?
औ जा-जागायनांगोन नोंथां।
बर'फोरा माने गोदो गोदाय आबौ आबै समनिफ्रायनो मोनसे फोरबोखौ फोराय थारमाने फालिबोदों जायखौ बुङो जों खेराइ। माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो खेराइखौ ओ मोनसे फोरबो हिसाबै फालिदों मानो होनबा खेराइाया जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो माने बे खेराइनि अनगायै गुबुन जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव बिदि गिदिर फोरबो फोरबो गैया आरो बे खेराइखौ फालिनो थाखाय जोंहा माखासे दौरि दौदिनिनि गोनांथि जायो आरो दौरि दौदिनियाबो सो माने खेराइ थाब्लासो खेराइखौ जों खुंफुंनो हायो आरो खेराइआव थि जानाय माखासे ओ मुवा बेसादफोर दङ जायखौ जोङो दाउ दाउ फारौ आरो बिदिनो दाउला गोजा आरो बिदिनो दाउसा गोसोम फारौ हांसो आरो बिदिनो खायबाफोरा बोरमाबो होयो आरो बिदिनो दाउदै बावनाय जायो आरो बै बेफोर बावनायनि गुबै जाहोना जाबाय माने समाज नि माखासे ओ मोजां गाज्रिखौ फोसाबनाय आरो माखासे गाज्रि बारहावाफोरखौ माखासे थांगार होनाय आरो मोजांखौ लाबोनायनि थाखाय फालिनाय जायो आरो बै खेराइ खेराइनि गेजेरजों जों बर'फोरा माखासे गो खौ मोनो आरो माने खेरायाव गासै ओ मोन जिदाइनथाम मोसानाय दङ खिन्थु माने ओ आं बारा गोसोआव एसेबां गोसोआव गैला अब्लाबो माने मोननै मोनथामसो आं गोसोआव दङ खेराइ मोसानायाव माखासे ओ माबाफोरखौ आरो माने खेरायाव ओ माखासे मोसानाय दङ माने खेराइनिनि बाहागो बियो खेराइखौ मोसानाय थाखाय माखासे जेरैबायदि गराय होसोनाय ओ आरो दलाव गाखोनाय गराय दाब्रायनाय दलाव गाखोनाय ओमफ्राय खैजोमा खामाव बारखोनाय ओमफफ्राय र' एक्सेलि माने औ माने खैजोमा फनाय ओमफ्राय बिदिनो एक्सलि औ दाहाल थुंग्रि सिबनाय माने एक्सुलि गोसोआव गैला आङो थेवब्लाबो माने आं जिखिनि मिथिदों बेखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय ओमफ्राय बिदिनो खेराइखौ माबोरै मिथियो होमबाथाय माने खेराइ खेराइआव मा मोजां गाज्रिखौ मिथियो होनना बुंबाथाय माने आं नोंथांनो फोरमायनोसै माने खेरायाव ओरैबायदि दङ माने गामियाव सुवा सुथि दं नामा बेखौ मिथिनो थाखायबो खेराइनि खेराइायानो होनाय जायो
औ नोंथां
मानो होनबा खेरायाव होनायनि गुबै जाहोना जाबाय माने दन दन खौरांखौ मिथियोना
दन ओहो जोंनि जायगायावबा आलदा होनो खोमा दे बुंनो हागोन नोंथां।
दन दन बैजों माने खोबनाय जायो आरोना जेनेबाददि थुलुनसि माइरंफोरखौ ओरै दौ दिया माने सिफ्लेनानै ओरै जमा दोनो ओमफाय दोननानै बिदिनो ओ माने दनजों खोबनाय जायो दना जाबाय खा आदा औवारजों बानायनाय फिसा बुस्थु ओमफ्राय बिदि खोबनाय जायो ओमफ्राय खोबना खोबनानै जुदि अखानायै ओ जेनेबा बेखौ दौदिनि बा दौरिया फैनानै बोखारनानै नायोब्ला जुदि माने बैयाव थानाय ओ माइरंफोरा फोस्राब सि जादोंब्ला गामिया सुवा सुथि जादों होननानै मिथिं जायो आरो जुदि सु ओ मा होनो बैफोरो फेसा फिसि जायाब्ला माने गामिया थिगानो दं होननानै माने समाजा थिगानो दं होननानै गनायना लानाय जायो। आरो बैफोरखौ जों जोंनि बर' समाजाव फालिनाय जायो आरो दासिमबो जों फालिनायखौ नुयो समाज लानानै समाज माने बैफोरखौ जों फालिबाय थायो आरो माखासेफोरा खेराइ होखांनानै ओ दानि जुगाव माने सोरबा बायदिया दै फोजावहरनाय सयो बेखौ लाङा मारा फोजाव हरनाय ना भेल फोजाव हरनाय होननानै बुङो माने बेफोरखौ माने गोजानाव फोजावगरनाय जायो आरोना। फेल खामनानै ओमफाय बिदिनो खेराइनि एसे गोलाव हिस्ट्रि दङ' माने एक्सुेलि
नंगौ नोंथां।
मोनदांथिया बेखिनियानो बेखिनिखौ नोंथाङा फोरमायबाय आरो इसे फोरमाय दंबाय म खेरायाव माने दौदिनिगुरिनिखौ म दौदि माने जाखांहोनो थाखाय खाम सिफुं जथानि गोनांथिथारो आरो बै नङाब्लानो माने ओ दौरि दुदिनिखौ माने खामानि मावनो हायोबायद जायो दा आंनिफ्राय बेखिनियानो
औ नोंथां जोंहा खेराइ होनोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै बुंनो हायो जोंहा खेराइ खेराइनिफ्रायनो जोंनि गासैबो बर' हारिनि सिनायथिया बेरखांदों बेरखांनानै फैयो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जोंनि आ ओ मोसानाय जोंनि दोर उम मोस थानाय जोंनि हारिमुवारि ओ दामग्रा -देग्रा आगजु ओ बेफोर गासिबो जोंनि खेराइयावनो उम बेरखांजोबो आरो। खेराइयो ओ खेराइ मोसानायखौ गुबैयै बा बाथौ सिबियारिफोरखौल' फालिनाय नुनो मोनो। बा जिहेथु बाद थौआनो बर'फोरनि गिबिसिन ओ दोहोरोम होननानै उम बुङो ओ माने नं खा गुबुनालाय बाथौआनो बर'नि गिबिसिन दोहोरोम बिस साबै बेयावनो जोंनि बर'नि गासिबो हारिमुआ बेरखांजोबो आरो जो जेरैहाय बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आग जुखाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासिबो खेराइायावहाय बाहायनाय जायो आरो जेरै जोंनि बर'नि हारिमुवारि मोसानाय जेरै दाउस्रि देलाय मोसानाय बा जोंहा दाउ दाउ थै लोंनाय मोसानाय ओमफ्राय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बेफोर बेफोरनो आरो जोंनि बर'नि हारिमुवारि मोसा नाया बे खेराइया जुदि खेराइखौ जुदि गोदो गोदायनि समावहाय खुङा खैमोनब्ला जोंहा दासिमाव बर'नि सिनायथिया माने जोंनि हारिमुवनो खावसेयानो गैया होननानै बुंनो हागौमोन आरोना जोंहा ओ खेराइ मोसानाया दौरि दौदिनि अजा दामग्रा देग्रा आगजु जों जयै मोनसे बेफोरखौ जयै लाफानानै खुंजानाय मोनसे फोरबो दा खेराइ मोसानायनि जोंनाथ बर'फोरना बेबायदि ओ गुबुन धोहोरोमफोरनि बायदि जोंहाथ' बिजाब लिरनानै जोंनि थाखाय बिजाब लिरनानै गालांनाय गैया हिसाबै जोंहा जोङो जाखिनि मोनथिनो मोनो बियो खुगा खुगा सोलिबोनायसो नङा होमबा नों थां ओ औ नोंथां जों आं जोंनि माने जोंनि बा जोंनि जायगानि आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला जोंहा बा गुबुन गुबुन माखासे लिरगिरिफोर लिरनानै गालांनाय बायदि जोंहा ओ माबाया खेराइ मोसानायनि जारिमिन होननानै बुङोब्ला जोंहा जारा फाग्लाखौ गोसोखांथारनांगोन आरो जारा फाग्ला मुंखौहाय। औ जारा फाग्ला मुंखौहाय जोङो गोसोखांथारनांगोन। मोनसे समावहाय माने जारा फाग्ला जारा फाग्लानि बिहामजो नाम मोनसे सासे दंमोन बिहामजो दुइसिन आरो जायनि नामा मंगलि बे बिहामजो मंगलिया जोबोद नायनो समायनाथारमोन जाहैदों। गुफुर गावदां खानाय गसार बा जि मो दायजो बायदि नुलायलायनाय जोबोद समायनाथारमोननो बिहामजो मंग्लिया। आरो बे जारा फाग्लाया गावनि बिहामजोखौनो बियो ओ मोजां मोनोमोन आरो बे जारा फाग्लाया। आरो बिनि अयथासारखौहाय माने बिनि आखल बिहावनि आखल आखुखौ बियो सहायनो हायैनि बे बिहामजो मंगलियाहाय खारो आरो खारनायावहाय बियो बिहामजोखौ नुयैनि जारा फाग्लाया जोबोद ओ गोदाव सोराव मोनदोंमोन आरो गावखौनो बिनि था खाय बियो बिहामजो मंगलिखौ जोबोद नागिरदोंमोन। ओमफाय नागिरनाबो मोना नागिरबाबो मोना मोनसे समावहाय बिनि सिमाङावहाय जाफैदोंमोन आरो ना नोङो खाम फुं जथा सेरजा लानानै खेराइ फुजा होयोब्लासो नोंनि बिहामजोआ फैफिनगोन बेबायदि होननानै सिमाङाव नुनाय बायदियै जारा फाग्लायाहाय ओ माबादोंमोन जाहैबाय फुजाखौ होदोंमोन आरो बै फुजाजोंनो बे जारा फाग्लाखौहाय माखासे आखल आखुफोरखौ फोरोंनानै गालांदोंमोन आरो आरो बे खेराइ फुजायावनो बिहामजो मंग्लियाबो दौदिनि जानानै मोसाफैदोंमोननो आरो बेनिफ्रायनो खेराइ खुंनाया जोंहा जागायदों खेराइाहाय जोंनो माखासे नेम निथि बेफोरखौहाय फोरोंनानै गालांदोंमोननो आरो आरो दासिम सिमबो जोंना खेराइाया फोरोंबोबाय थाखायो फोरोङा फोरोङोखौनो होननांगोन फोरोङोआनो दासिमबो ओमफ्राय खेराइ फुजा होननानै बुङोब्लाथ' जोंना खेराइ फुजाया दान्दिसेयावनो जोबनाय फुजा नंङा बेखौहाय जोंहा खमैबो जोंङो मा साननै सानथामसोनि सिगांहाय थियारि खालामै खालामै सो बे खेराइ फुजाखौ होनांगौ जायो। आरो बे खेराइ फुजा होथारनाय समा जोंहा खमैबो जोंङो जिनै घन्टा बा जोंङो जिनै जिबा घन्टासोआ लाय होननानै बुंनो हागोन नंङा होमबा नोंथां।
औव औव लायो
औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नंङा नङा होमबा नोंथां औ उनाव राय्लायसिगोन औ गोजोन्नाय थाबाय उनाव रायज्लायफिनसिगोन नामा नोंथां दे।